हेल' औ खुलुमबाय नोंथां
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो।
आङो दङ ओरैनो नोंथाङालाय
अ आंबो ओरैनो दङ दा आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो मानि कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा
औ औ औ
औ हेल' हेल' हेल' औ इनदर आरो आउटदर गेमनि सायाव इनदर आरो आउटदर गेमनि सायाव जेनेब्ला आ दर गेम होनोब्ला नोंथाङा माखौ मिथियो
जेनेबा जायफोरखौ जों माने फोथारफोराव गेलेनाय जायो बेफोरखौनो नामा आं एसेबां माने खेलानि सोमोन्दै ओ गेलेनायनि सोमोन्दै बांद्राय मिथिया नोंथाङा फोरमायदो दे
जायखौ मानि जोङो बायरायाव गेलेयोना न' सिङाव गेलेया बे जाबाय आउटदर गेम जेनेबा आउटदर गेम बुङोब्ला जोंना दङ काबादि हिनजावफोरनि थाखाय हौवाफोर थाखाय काबादि आरोना अ आरो क्रिकेट
औ
क्रिकेट ओमफ्राय बुंनो थांबाव्ला आरो फुटबल बेफोरनो आउटदर गेम आरो गोबां दङ जेनेबा जोबनो गैयै इन्दर गेम बुङोब्ला लुदु
जायफोरखौ माने जिरायनानै गेलेयो बेफोरखौनो
औ जायफोरखौ माने न' सिङाव गेलेयो आरोना बेडमिन्टन बेफोर इनन्दर गेम जाबाय
ओ
दा नोंथाङा माबाफोर गेलेयो नामा बा गेलेनो मोजां मोनो नामा?
जेनेबा माखासे गेमफोर दङ जायफोरखौ जों बर'फ्रा गोदो गेलेयोमोन। मोनना? बेफोरनि मादाव जोंथ' बे फुटबलखौ दासो दासो बेखौ फुटबल होननानै मि मिथियो नाथाय जोङो बेफोरखौ बर'नियाव जोङो बेखौ जोलुर होननानै
जोलुरसो बुङो औ ना औ जोलुर औ नोंगौ नोंगौ
आरो ओ गेमफोरा रो खेलाफोरा जेनेबा जोङो गिला गेलेनायना मा होनो बेफोरबो जोंनि बर'नि मेन खेलाफोराव गोलैयो आरो जोलुर गेलेनाय आमफायो मा होनो ओ गदन ना मा होनो बेखौबो जों गोदो गोबां गेलेबोदोंमोन आरो बर'फोरनि मादाव बेफोरजों ना
औ औ
औ नंगौ आरोबाव हा दै
ओ ओ बेखौ बेफोरखौ बैसागु फोरावबो बेफोरखौ दाथ' बैसागु जेनेबा कलेजनि अबेबाफोर गामिनि रंजानाय मानायाव बेफोरखौ होनाय नुयो नङा होनबा जेरै सियार खेला जेराव जोङो सल' सल' दामनानै ओ सियार सियारनि सेर सेर गिदिङो नङा होनबा सियार खेला औ आरो माखासे खेलाफोर जेरै दुरुं बोनाय दुरुं बोनायाबो ओ ओ - ओ मेगन खाथेनानै जेनेबा दोस्राव बु स्रिनाय बेफोरबोथ' जों गे ओ जोंनि खेलाफोरनि गेजेराव बे आरो मेगन दोस्राव नाय खेलायाथ' जेनेबा मेगन खाथेनानै जेनेबा मोनसे दान
औ
बेखौ मेगनखौ खाथेनानै बेखौ माने फिदिङो ओमफ्रायो बेनि एसे गोजान जान्थायाव माने दोस्रावखौ दोनो आरो जेनेबा दोस्राव ओमफ्राय बेखौ बियो मेगन खाथेनानैबाबो माने बियो आन्दास लानानै थांनानै ननायागिरनानै बुख्रुबनो हायोबाथाय बियो माने देरहायो
औ आरो दंबावो थालिर बिफां गाखोनाय
औ - औ थालिर बिफां गाखोनायाथ' जेनेबा बे थालिर थंसेखौ गायनानै दोनो नङा होनबा ओ आमफ्राय बेखौ जेनेबा जोङो जाय थिखिनिसिम ओ थाव फुननो उमफ्राय खिथिसिम जाय गाखोनानै जेनेबा बेयाव माखासे दानियाथ' इदिबो नुयो माने बेयाव दाउ ओ दाउ होयोबा मालाबा मालाबा दाउ फ्लेटबो होनाय नुयो ओमफ्रायो दाउ बैसागुफोरावथ' दाउबो खानानै दोननाय नङा होन
औ - औ नोंगौ आरो जाय गाखोनो हाबाय बे मोनबाय आरोना बेखौ द
औ - औ आरो जों जोंनिया मा खेलाबो नुनो मोनो होनबा ओ हांसो माखासेफोरा दाउ अमा मेगन खाथेनानै हांसो अमनाय अमा हमनाय बेफोरबो ना आरो मा होनोमोनलाय गय दुनाय जिरायनानै बोनाय
बोनाय औ गोदो - गोदोथ' बहुत गेलेयोमोन बे फोर गय दला बिगुराव जिरायनानै बोनाय बेफोरखौ नाथाय दानि गथ'फोरखौ गेलेनाय नुनो मोनला
आरो ओ मा होनो मोनलाय मा होनो काबादि गेलेनायाथ' जेनेबा काबादिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ काबादिया जेनेबा मोननै बाहागो थाय मोननै बाहागो मानि मोननै ग्रुप थायो आरोना ओरै फारसे गेजेरावहाय मोनसे लाइन होनाय दा बे लाइननि फारसेथिं मोनसे गुबुन आलदा हान्जा आरो फारसेथिंजाय मोनसे आलदा हान्जा
औ ओमफाय बेयाव साय जानो हागौ स्निजन - स्निजन थायोना दायो जेनेबा सोलायनो थाखायबो ओ माखासे साब माबाबो थायो जेनेबा सोरबाफोर दुखु मोनोबा मायोबा सोलोंनो थाखाय सा
साथनै सानैै थादेरि थाददावआव औ।
ओमफ्राय जेनेबा दांनानै फोयोबोला थैयोमोन खोमाना?
औ दांनानै फैदों। मोनसे हानजानिया गुबुन मोनसे हानजा खौ खाबादि - खाबादि होननानै हां लायालासे दांनानै फैनांगौ आरोना।
औ-औ। ओमफाय बे जेनेबा हां हां जोब जोबनायनि सिगां बेयाय दांनानै फैनो हायोबाथाय ओ जेनबा गावसोरनि बे सिन जा खथा बेयाव थाब फैफिननो हायोबाथाय बियो माने माबायो आरोना पइन्ट मोनो।
औ। आरोबाव जुदि नोङो बे जायगायावनो बै गुबुन हान्जाजों हमख्रुब जायोबाथाय आरो हमख्रुब जानानैबो जुदि नोंनि हाङा ग'आ अब्ला थैया हांग'वा लासे जेनेबा नार सि खालामनानै नों खारबोफिननो हायोबा नों थैया आरो ना। बै गासिबो थैजोबगोन खिन्थु। जाय दांदोंमोन बे मानसि खौ।
औ
औ आरो जुदि नोङो हमख्रुब जानायाव नोंना हाङाबो गबाय होमबा नोङो गेमनि बे खेलानिफ्राय बाहेराव जाबाय आरो।
औ आमफ्रायो जेनेबा बे बे खेला गेलेखांनाय ए जेनेबा बेथ' माबा काबादिनि नेम जाबाय नेमखान्थि जाबाय आमफ्रायो जेनेबा बेयाव देरहानाय देरहानाया जेनेबा मोनसेल' हान जा देरहायो नामा?
औ मोनसेल' हान्जाया देरहायो थ'।
औ ओमफ्राय बे दिरुं-दिरुं बोनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा? नोंथाङा दिरुं बोलायनायनि सोमोन्दै।
दिरुं बोनायाबो बिदिनो जाबाय हानजा हानजा मोननै हानजा थायो। फारसेथिं मोनसे हानजा फारसेथिं मोनसे हान्जा। मोनसे हान्जायाव ओरैनो बेसेबां थायो बेथ' गोसोबादिसो खोमा सोरनाबा जि जन थायो सोरनाबा दाइन मानि जेसेबां मानसि दं बिनि सायाव समान समान मोननैबो हान्जाथिङाव स मान जानांगौ दा बोलायनानै सोर सोरफा गावनिथिं बोहोनो हायो मोनसे लाइन थायो। ना बे लाइनखौ बोनानै बैसोरखौ बारहोनो हो औ औ।
जाय दिखिजाय माने बोलांजोबनो हाबाय बे हान्जाया देरहाबाय।
देरहाबाय। औ औ औ
ओमफ्राय जेनेबा बेयाव सा ओ खनसे खनथाम आं मोनथिनाय बायदिब्ला खनथाम फिसा माबा होयोदां ना? खाबु होयोदां जेनेबा खनसेयावथ' नोङो जेनेबा बोलांजोबनो हाबाय आरो खनसे सान्स जेनेबा खाबु होबावनायावबो बि सोरनो बिसोरनो बोलाङो बोलांनो हायोबा बैसोर देरहाबाय आरो जेनेबा बे नैबे जेननाय हान्जाया जेनेबा बोबोनो हायोबा बिसोरनि गेजेराव आरो खनसे जाबावो खोमा ना? बिनि उनावसो देरहानाय जेननायखौ थि खालाम।
औ औ खनसेनो मानि गिबि खेबावनो जेननाय देरहानायखौ थि खालामा ना। औ खनथाम बा खनब्रै खनथाम गेलेनांगौ।
अ
औ
आरो माखासे गेम फोर खेलाफोर दंबावो बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? अ मेगन खाथेलायनानैबो जों मेगन खा फुथिलायनायनिबो नागिरनाय खेलाबो दंमोन खोमाना थाखुमालायनाय ना मा बुङो।
थाखुमालायनाय बेथ' गथ'फोरनि गेलेनाय जाबाय ओरैनो
औ जेनेबा बेफोरो जेनेबा जों जोंथ' उन्दै समाव गेलेयोमोन ना बेफोरखौबो
औ आरो हा हा दैयालाय हा दै
ओ बे हा दैखौ बोरै गेलेनाय जायोमोन नोंथाङा।
बेबो गेजेराव मोनसे सिन होनानै होयो। हा होनबानो हा सा हा फारसे थानांगौ आरो दै होनबा दै फारसे थानांगौ। सासे मानसिया नोंखौ होनगोनखि दै हा दै हा बिदि होननायाव नों बबेथिं दै बबेथिं हा बिथिं बारबाय थानांगौ। जुदि नोंना बारनायाव गोरोन्थि जायोब्ला जुदि बुंग्राया बुंथिगिरिया नोंखौ दै बुंनायाव नों बोरियाव थाबलाङोबा नोङो होमबा बे गेम बे खेलानिफ्राय बायेरायाव थांबाय आरो नों जेनबाय
ओ माने जाय जोबजासिम जोबजासिम बिदि थाबाय थानो हायो बेनो देरहाहैयो आरोना लास्टाव औ जोबनायाव औ।
औ
अ दे होनबा नोंथां जोंनि समा जाबाय ना
औ दे दोनथ'नोसै औ।